औ
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथांनिसिम
गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नाय जाबाय।
नोंथाङा ओरैनो मानि थाखाय रायलायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा।
औ नोंथां नोंथांनि सिगाव आङो ओ मेसेङाव मोनग्रा मैगं थाइगंनि सोमोन्दैसो नोंथांजों सावरायनो होननानै आङो हरनाय जादों।
जागोन जागोन नोंथां सावरायनो हागोन दे बिदिब्ला।
औ नोंथां। आबाद मावनानैबो जोङो जोंनि न'खरखौ सालायलांनो हायो जोङो आबादखौ बोथोर लायै बोथोर मावनाय जायो जेरैहाय
ओ मेसें बोथोर बोोोराव आलादा आबाद मावनाय जायो। दैज्लां बोथोराव आलादा आबाद मावनाय जायो। ओ बबेबा मैगं थाइगंनो अखा नांगौ आरो बबेबा मैगं थाइगंनो अखा अखानि गोनांथि जाया जायनि थाखाय जोङो मेसें मेसें बोथोराव जोङो अखा नाङैनि अखा नाङैखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो जेरैहाय जोङो हमनानै लानो हायो जेरै आलु फुल कबि कबि बान्दा कबि अल कबि गाजर मुला लाफा लाइ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दङ आं बेफोरखौ मावनायनि सोमोन्दैसो नोंथां सिगांयाव सावरायनो नागिरदों जेरैहाय जों गिबियावनो हमनानै लानो हायो आलु आलुखौ जों गोजां बोथोरावसो गायनाय जायो जेरै गिबियावनो जोङो आलुनि थाखाय मोजाङै हालौवनानै हाखौ दुफु दुफु खालामनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनाव जोङो सिन बोनानै बेखौ आलु गायनो थाखाय थाखाय जोङो आलु गायनो थाखाय जोङो बेखौहायो आलु गायनो थाखाय जोङो बेखौ सिनबोनानै नांगोलजों सिन खालामनानै गोथौ गोथौ आखौ खालामनानै लानाय जायो। बेवहायनो जोङो आलुखौ आरामनो गाजा गाजाखौ एबा बासिनानै आलुनि दरसेखौनो जोङो मोननै मोनथामबो हाखावनानै आलु गायनाय गायनो हायो जेरैहाय जों गाज बिथिं गाजा बिथिं बिथिं हाखावनानै जों गायनो हायो। आरोबाव ओ जोङो बेखौ आलुखौ मोजाङै गायखांनायनि उनाव जों बेखौ हा खोनानै होनाय जायो हाखौ खोबनानै होनाय जायो बिनि उनाव जोङो बिदिनो मास मोनसेसोनि उनाव जोङो आलुआ जेब्ला रजुनानै गोजौ गोजौ जायोब्ला जों बेखौ आलि खोनानै होनाय जायो आलि होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खुवाजों एबा गुसुजों थै यैनि थाखाय जोङो बेवहाय माखासे जोंना मुलिबो सारनो हायो जाहाथे आलुआ थैया। बेनि थाखायनो जोङो बेखौ सारनाय जायो आरोखि बेनि उनाव जोङो आलुनि बिफाङा जेब्ला गोजौ जौनानै हा सिङाव बेदर थाङो अब्ला जोङो हारसिङैनो आलुआ आलु बिफां थैनानै थांखायो बे थैनायाव जोङो बुरनानै बस्थायाव एबा फोराननानै हाखौ फोरानजोबनानै हाखौ जोङो आरामसे बुस्रारनानै आलादा खालामनानै आलुनिफ्राय जोङो बस्थु खाथाययाव सोनानै दोननाय जायो बेजोंबो जों फाननानै जों गोबां रां खामायनो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा दं लाब बा लाफाखौ जोङो मेसें बोथोराव बयनिख्रुइबो बांसिनै मोजां मोनो जानो थाखाय जेरै लाफाखौ फोनो थाखाय जों हालेवनानै लाग्रोयो हालेवनायनि उनाव जोङो बेखौहायो आरामनो हाखौ दुफु दुफु खालामनानै मोजां बेगर एबा जोलैखौ लानानै जोङो ओ बेखौ फोनानै होनाय जायो जेब्ला फोनानै एबा रुजुयो बेजोंबो जोङो जोङो बेखौ ओ खेबसे खेबनै नङा गोबां बार जोङो जेब्ला लाफायो ला रायागौ मानि जोङो बेखौ खाबाय थानो हायो आरो बेजोंबो जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै रां खज्रिनो हायो। बेनि अनगायैबो दङ जोंहा लाइयाबो लाइाबो बेबायदि लाफानि बायदिनो रोखोमनो मोनो जों गांखं गांखं खब खानानै जाबाय थानो हायो जेरै अमा बेदरफोरजों जोंहा जानो जोबोद गोथाव जायो आरो ओरैनो जानोबो आरो खाजि गोथाङै जानोबो लाया जोबोद गोथाव जायो। बेनि अनगायैबो जोङो जोहा मटर मटरखौ जोङो मेसें बोथोराव हानाय माइ माइ नारा जों बे नाराव आरामसे ओ गायनो हायो मथरा जाहैबाय मोनसे म मान लाग्रा लाइ फां बेवहाय जोङो माइनारायाव जोङो बेगरखौ मथरनि बेगरखौ बे मोजां जोलै नायनानै हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो माइनारियाव गरफा गरफा सोनानै होनो हायो गरफा एबा गर नैबो सोनानै होनो हायो होमबा जोङो बेयावहाय जों जांसिबो होनो नांला औवा जांसिफोरबो होनो नांला बेवहाय होखांनायनि उनाव जेब्ला मथरा रुजुनानै मानलायो नारायाव मानलां बेयावनो फिथाइ थायो आरो जों बेयावबो जो गोबां रां नोहायो फिथाइ थायनानै मथरानो मथरा गोजां बोथोर नि मोनसे मोजांसिन बयजोंबो जाजाख्रा जेरै आलुजोंबो जायो बानसजों लाब्रा ओंख्रिया जाजायो। जोबोद गोथाव जायो आरो जानो थाखाय आरो बिनि अनगायैबो बो जोंहा मेसेङाव मोनग्रा जेरै बि सिबिं सबाय आरो बेसर बेजोंबो जों गोबां आर रां आरजिनो हायो आरो जोङो बेखौहायो गोबां गुवार गुवार फोनानै एबा बा बिगा द' बिगा स्नि बिगासो जोङो फोनानै ओ उनावहायो जोङो लानो हायोबा जोङो जोबोर रां आरजिनो हायो आरो बेजोंबो बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै जोङो बेसर आबादखौनो बुंनोसै बेसर आबादखौ जोङो थाव दिहुननाय जायो। ओंख्रि जाग्रा थाव जों बेखौबो फेरेदनानै लानो हायो आरो
जेरैहाय
फाननानै जानो हायो गोरलै गोरलै रज'जेननायाव फुनायाव ओ बेखौ फुनानै जानो हायो एबा फाननोबो हायो हाथाय बाजाराव आरो नङाबा जोङो बेगरखौबो जोङो लानो हायो जेरैहाय दा बेसरखौ बोखांनानै जोङो बिदिनो मास मोनसे एबा मोननैनि उनाव बेर रायोबा जों बेखौ फुनानै जमा खालामनानै जोङो बेसर बेसर बिफांनिफ्रायबा बेसर खौ बेगरखौ आलादा मारा होनानै मोसौजों एबा आखाइजों बुस्रिनानैबो जायो बेखौ आलादा खालामनानै जोङो ऐ बेगरखौ आलादा खालाम नानै जोङो मोनसे मिलाव लांनो हायो एबा ओ बेखौ सिफ्लेनानै थाव दिरुननाय जायो आरो बे थावखौनो जोङो ओंख्रियाव सेरनानै जायो। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय सबाय सबायाइखौबो जोङो हानि सबाय बेखौ जोङो जोबोद मोजाङै ओ गोथाव ओंख्रि जानो हायो जेरै अमाजों दाावजों जोङो बेखौफोरखौ जानो हायो जेरैहाय ओ सबाइखौ फोनो थाखाय गुवार जायगा नांगौ बे गुवार जायगायाव फोनानै जोङो जेब्ला सब रायो सबायाइ बिफाङा एबा सबाय फिथाइया रायो जों बे समाव बेखौ फुखांनायनि उनाव जोङो आरामनो सबखौबो बेखौबो सबायाइनि बेगर खौ बिफांनिफ्राय आलादा खालामनानै बा मोसौजों मारा होनानै आलादा खालामनानै जोङो सबाय बेफोरखौ आलादा दोनो आरो सबायाइनि जाय बे जिगाब एबा मा सबाय बिफां बेखौ जोङो ओ सावनानै जोङो खारैबो खालामनो हायो आरो आरो बेसर बेसरनि माबायाबो बेसरनि बिफाङाबो जोङो सावनानै खारै खालामनो हायो बेखौ बे खारैखौबो जोङो थाव बायदि
खौ जोङो बाहायनो हायो।
दा बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां माबा मोननानै। आंओ मेसेङाव दाखलैबावैसो औ औ नोंथां नोंथाङा जेनेबा मैगं थायगंनि सोमोन्दैनो जेनेबा बुंलांबाय जेब्ला नोंथाङा मेसेंनिखौ फोरमायना होबाय। ब्ला आं जेनेबा दैलाङाव मोननाय माखासे मैगं थाइगं एबा आबादनि सोमोनदै फोरमायनो सानदों नोंथाङा खोनासंलबानो जाबाय नोंथाङा जेनेबा मेसेङाव मा मा गायो बा मा रोखोमै गायनाय जायो बेखौबो मोजाङै खोनन्थानायनि होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां दानिया आं दैज्लाङाव मावनाय आबादफोरनि सोमोन्दै बुंनोसै आरो। जोङो दैलाङाव मावनाय आबादफोर होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो मा होननानै मोनथिगोन जोङो गिबियै जोङो मा दैज्लांनि आबादा जाहैबाय जोंना माइखौनो जों गिबि होननानै हमना लागोन आरोना जेनेबा जोङो दैज्लां सौफैनाय लोगो लोगोनो जोङो माइनि माइ आबाद मावनायनि राहाखौ आं खालामो आर ना जेरै जोङो बैसाग बारनाय लोगो लोगोनो बैसागखौनो सोरबा सोरबा खालौनानै एबा खारायनानै दोनबाय बिनि उनाव खोथिया आरि दैलाां अखा अखा हाजेनबा एबा अखा हानायबो अखा हाबा मा खालामो दुब्लियाव हालेवनानै बे बेफोरबायदि माइखौनो गायनाय जायो आरोोना ओंखायनो बेनिखायनो जोङो गिबियैनो एबा बांसिनानो मा होनो माइ आबादखौ जोंनि आसाम हादोर सायावनो गायनाय जायो बिनि बिनिखायनो जोङो मायखौनो गिबि आबाद होननानै बुंनांगोन आरोना। मा होनो दैलांनि आबाद होननानै बुङोब्ला बिदिनो गोबां दंबावो आरोना जोङो दा जेरै जोंहा दंबावो फाथो आबाद आरो जुखाम जुखाम आबाद। खौबो जोङो दैलां बोथोरावनो माखासे मावनो हायो खिन्थु बेफोर जाहैबाय दैलां मोनोैनि सिगां बेखौ मावनाय जायो आरो। ना होमबावो बे दैलांनियावनो गोलैबाय गोलैनाया। उम आरो बिदिनो दंबावो जोङो फाथो बे फाथो आबादा जाहैबाय जोङो मा होनो ओ जोङो दैजां मोननायनि सिगां बेखौ खुहैनानै दोननांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अखा मोनोबा जोङो बै फाथोनि माखासे हार'ज' गरा रज'आ आरोना जे अखा गोलैनाय लोगो मोनो बियो गो बांद्राय मोजाङै रज'आ। बेनि थाखायनो जोङो दैजां मोदैनि सिगां बेखौ फैनानै दोननानै जोङो एबा दैलां आरोखि दैलां मायगाबखौ गाय ना समाव बैमा फाथोआ देरनानै एबा गावनि हासार बायदि मोननानै मोजां देरहोबा जोङो बेखौ दाननानै एबा जोङो बे उम फाथोखौ जोङो नार हैनि दोरो बेफोरखौबो जोङो बे ना होनो फाथोनिफ्रायनो मोननो हायो आरोना जोङो जेरै नार्जिखौ बानायनो थाखाय जोङो माखासे हनै नारजि। नार्जि बै मा होनो फाथो बिलाइखौ फोराननानै जोङो माने गोरान खालामनानै बेखौ संनानै जानाय जायो आरोना बेखौनो जोङो बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नै होननानै जों मिथिनाय जायो जेरै बेखौनो मा होन्दों नारजि होनना बुंदों आरो बिदिनो दंबावो आरोना। जोङो फाथोखौ जोङो माखासे बे फाथो आबाद मावनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मा होनो फाथोनि माखासे दुरुं बे दुरुंखौ जोंनि बे म होन माखासे इनदस्रि याव लांनानै उम बस्था बानायनाय मा मोनसे प्लास माबा मोनसे माने दुरुं बस था आरो माबा मोनसे गुबुन गुबुन दंबावो आरो बेफोरबायदिखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना गोबाङैनो आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो थाना जोङो दैलांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो थारुन जोङो थारुनखौबो जोङो दैलांआवसो गायनो हायो होना थारुन गायनोब्ला जोङो मा होनो गोबां बिबांनि हा हाफोराव गायनो हायो जेब्ला जोङो गोबां जेरै जोङो आलुखौ मेसेङाव गायोना बेबायदिनो जों नियाबो जाहैबाय दैलाङाव मैगं गायनाया जाहैबाय थारुन बे थारुनखौ जोङो मा खालामनांगौ जोङो थारुन गायोबा बेखौबो जोङो आलु बायदिनो सेम प्रसेसै गायनांगोन। जेरै जोङो हालौवनानै लागोरबाय हालौनायनि लागोरनायनि उनाव आ सिन बोनानै लाबाय सिन बोना लानायनि उनाव बै हा थारुन बेदर बे थारुन बेदरनि फेंखा बै फेंखा होनगोन थारुन बेदरनिखौ जेरै आलुआ गाजा बेरोना बेबायदिनो उम आलुनि आलुआ मा होनो आलुआ जेरै आ ओ फेंखा मा होनो गाजा बिरो बेबायदिनो जोंना थारुना मा होनो फेंखासो हरो आरो ना। बेखौबो जोङो हाखावनानै एबा दरसे दरसे दिनो गायनो होगोन आरो एख जरै जों आलु गायो बेबायदिनो जेनेबा ओ गायनानै सिरा सिरा बोनानै गायबाय गायनायनि उनाव फबबाय फबै लारि लारि दोनबाय बिनि उनाव जोङो बे थारुनखौबो आरो खोनांगोन आरोना। खोबाबो जायो खोयाबाबो जायो बे थारुना खिन्थु जोङो आ बांसिनानो खोनो मोनो आरो ना, जेनेबा खोनांगौ जायो। जेरै जोङो उम आलुआबो मोजां बेदर थाङो बेबायदिनो बेबो गिदिर गिदिर मोजां बेदर थाङो आरो ना। थारुना बेनिखायनो जोङो गोबां बिबांनि थारुनखौ गायोबा जोंहा गोबां मुलामफा मोनो आरो बिदिनो जोंबो ओङो उम मै दैलांनि मैगं होननानै बुङोब्ला जोङो थायबें उम दङ, भिन्दि दङ, मैथा दङ। आ आरो खुमब्रा थाबाय फालें थाबाय औ सरि फालें जाहैबाय मेसेंनि मैगंसो। ओ बिदिनो गोबां दं आरो ना। थिथा ख'रला थाबाय। उम गोबां दं आरोना नोंथां। बेखौ जोङो मा होनो दैलां बोथोर दैलां बोथोराव जोङो बेखौ गायनाय जायो। जेरै बहल, जिं
खा
उम बेफोरा जाहैबाय जोंनि बे आ दैलां बोथोरनि गुबै मानो मैगं होननानै बुंनांगोन। उम बेबो बेफोरबायदियानो आरोना नोंथां। जों जेरै जोङो ओ मेसेंनि नोंथाङाथ' बुंबाय मेसेंआव माखासे मोनो खिन्थु दैलाङावबो माखासे मोनो आरो ना। ओ मोननै बोथोर लानानै जोङो माखासे आबादफोरखौ जोङो मावनाय जायो। दैज्लांनि बै जोंखौ दैलाङाव मावनांगौ मेसेंनि मैगंखौ मेसेङाव मावनांगौ एबा दैजांनि आबादखौ दैलाङाव मावनांगौ मेसेंनि आबादखौ मेसेङाव मावनांगौ मेसेङावबो गोबां आबाद मावनाय थायो। जेरै जोङो आ सिबिं, सबाय उम सिबिं बाय बेसर बेफोरानो मा होनो बिसोरनो मेसेंनि गुबै आबाद जाहैबाय जोंना आरो ओरैजाय दैलां होननानै बुङोबा जोंना माय थाबाय फाथो थाबाय जुखाम थाबाय थाल थारुन थाबाय। बेैफोरबायदियानो जाहैबाय जोंनि बे गुबैयै गुबै आबाद होननानै बुंनांगोन।
आ आरो दंबाव फोर गोबां दंबावो। जेरै जोङो माखासे जोङो गोबां बिबांनि आबादफोर मावनो हायो आरोना। जे जोंहा मोजां जे जोंनि दैलां बोथोराव जानो एबा गोजोननाय मोनो आरोना जोङो जानानै बेफोरबायदि मैगं दैलांनि मैगं होननानै बुङोब्ला जाहैबाय दैलांनि गोना बांसिनानो मा जायो दै गोनां जायो आरो ना। जाय जोङो दैजों जानाय जेरै खुमब्राफोर होनबाय जोङो आ फोरलाफोर जिंखाफोर ओ बेफोरबायदिया माहोनो ओ दै गोनां बांसिन जायो। बेनोसाना बुंनांगौ आं नोंथानो।